हेल' नोंथां
औ खोनादों ना नोंथां।
ओं खोनादों नोंथाङा दा मा खालामदो। अ ओंखाम जाखांबाय ना।
ओंखामाथ' जाखांबायमोन नोंथां।
अ मा ओंख्रि जाखो।
ओंख्रिया जोंना खुमब्राजों नाजोंसोमोन नोंथां।
नोंथाङा फ्रियाव दंना।
दाथ' फ्रियावनो दंथ'यो नोंथां।
औ नोंथां फ्रियद दङबा नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव दसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
अ औ औ जागोन जागोन नोंथां।
अ हागोन ना होमबा नोंथां ना।
औ हागोन हागोन नोंथां।
अ होमबा नोंथां आथिखाल मुगायाव इन्टारनेटनि गोहोम खोखनैनायनि सोमोन्दै नोंथाङा फंनैसो बुंनो हागोन नामा।
औ हागोन हागोन नोंथां। फंनैनोसो बुंनो हा
दे होमबा नोंथां बुंलाय दे।
जोंहाथ' नोंथां जों बयबो मिथिखागौ मा जोंहा इन्टारनेटआ मा मा होनो मोनसे बुहुमखौनो माने गंसे न'खर बायदि बानायनायखौ जों नुनो मोनदों आरो ना नोंथां। जोंहा आरो बुंनो थाङोब्ला आथिखाल मुगायाव सुबुं माहारिया मा इन्टारनेटनि हेफाजाबै जों गोबां जौगासारनायखौ नुनो मोनदों आरोना जों बुंनो थाङोब्ला आथिखाल मुगानि गासिबो अफिसियेल खामानिफ्रा मा जों इन्टारनेटनि जोहै जानाय खौ नुनो मोन्दों आरो खोनादों ना नोंथां।
ओं खोनादों नोंथां।
जेरै फरायसाफोरनि बेलायावनो बुङोब्ला जों मा फरायसाफोराबो मा इन्टारनेटनि हेफाजाबै जोंहा मा मबाइल फनजोंहाय मबाइल फनाव न'आवनो थानानै बिसोरो मा माखासे गावनि गोसोनि सोंलुफोरखौ जोंहा मा गुगोलाव सोंनानै बैफोरावहाय मा बिनि फिननायफोरखौ जों मोननो हानायखौ नुनो मोन आरोना नोंथां औ। आरो इन्टारनेटनि हेफाजाबैनो बिसोरो मा आथिखाल मुगायाव बिजाब लायालासिनो इन्टारनेटनि हेफाजाबै मबाइल फनावनो जों फरायनायखौबो नुनो मोनबोदों आरो आथिखाल मुगायावहाय। जायनि जोहै माने बिसोरो जोंहा मा बिजाब ओंखारैनि सिगां माने एडभान्स एबा गो ख्रै जानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो फरायसाफोरखौहाय।
ओं ओं।
बेनि अनगायैबो जोंहा मा इन्टारनेटनि हेफाजाबै जोंहा मा न'नि फ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थानाय सुबुं एबा गुबुन हादराव थानाय सुबुंफोरजों मा गोरलैयैनो इन्टारनेटनि हेफाजाबजों जोङो मा खौरां लालाय आरो हरलाय खालामनो हायो आरो। आरो जोंहा मा, बबेबा दाबसे जायगानि मा सावगारिफोर नायनो थाखाय जोंहा मा जुदि लाइभफोर नायनोबा जों मा माखासे भिडिअ' कलफोरनि गेजेरजोंबो जों नायनो हानायखौ नुनो मोनदों आरो आथिखाल मुगायाव औ। आरो जोंहा मा इन्टारनेटनि हेफाजाबै जोंहा रांखान्थि बेलायावबो जोंहा गोबां जौगासारनायखौ नुनो मोन्दों आरो आथिखाल मुगायाव जेरै- बुंनो थाङोब्ला जोङो मा जोंनि सुबुं माहारिया आथिखाल मुगायाव इन्टारनेटनि बाहायथि जोंहा मा जेरै फेसबुक, इउटुब, वाटसाप इन्सटाग्राम बायदिफोरावहाय जोंहा मा माखासे गावनि इसिङारि रोंखोमानानै थानाय बायदिफोरखौहाय मा भिडिअ' खालामनानै बैफोरखौहाय इउटुब, फेसबुक इन्सटाग्राम बायदिफोराव हगारनानै बिसोरो मा गाव गावखौहाय मा होनो मुंदांखा खालामनायजों लोगोसे जों मा गोबां रां आरजिनायखौबो नुनो मोनदों आरो खोनादोंना नोंथां, औ आथिखाल मुगायाव जों बांसिन रां आरजिनाय गोरलैयै रां आरजिनाय होनोब्ला जों मा इन्टारनेटजों इन्टारनेटजों रां आरजिनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो ना नोंथां
ओं ओं ओं
नो थाङोब्ला जेरै सासे सुबुङा मा गावनि रोंगौथिखौहाय इउटुबनि गेजेरजोंहाय दिन्थिनाय बैयाव दिन दिनथि नाय लोगो लोगो बिसोरो मा गावबो फेमास जानायजों लोगोसे माखासे मा रांफोरखौबो गोरलैयै आरजिनो हानायखौ जों नुनो मोनदों आरो आरो जोंहा मा औ बिनि अनगायैबो जोंहा मा ओ जोंहा मा माखासे गोबाव सम लानाय खामानि फोरखौहाय जोंहा मा इन्टारनेटनि हेफाजाबै जोंहा सानसेनि गेजेरावनो माने गोरलैयै मावनो हानायखौ जों नुनो मोनदों आरो जेरै जों बुंनो थांङोब्ला गोदोनि समावहाय जोंहा मा अबबा दाबसे गोजानाव थानाय सुबुंनो मा मा होनो खौरां हरनो थाखाय गोदोनि समाव जों लाइजामजों हरनायखौ जों नुनो मोनोमोन। नाथाय आथिखाल मुगायाव जों बैफोरबायदि लाइजामजों हरनायखौ नुनो मोनलिया आथिखाल मुगायाव माने इन्टारनेटनि हेफाजाबै माने गोरलैयैनो हरनो हायो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा जेरै रांखावरि बेलानियावनो जेरै जोंहा रांखावरि गुबुन जायगायाव रांखावरि दैथायहरनो थाखाय जोंहा मा मबाइल फननि गेजेरजों इन्टारनेटनि हेफाजाबै जों आथिखाल मुगायाव माने रांखावरिखौ माने दैथायहरनो हानायखौ जों नुनो मोनबाय आरो आरो जोंहा मा गावबो मा आखाइयाव रां लायालासिनो मबाइल फनाव लानानै जों माने बेरायदिंनो हानायखौ जों नुनो मोनदों आरो आरो जोंहा मा आथिखाल मुगानि सुबुङा इन्टारनेटनि हेफाजाबैनो जोंहा मा गोबां जौगासारबोदों आरो मानो होनोब्ला बिसोरो मा बबेबा दाबसे हादरनि माखासे आखुथाइ एबा बबेबा दाबसे जायगानि माखासे मा बैफोरनि थासारिफोरखौ नायनानै सुबुं माहारिया माने गाव गावखौनो सोलायनो हादों आरो आथिखाल मुगायावहाय औ आरो जोंहा मा नुफेरि जायगा बायदि समायना-रमायना जायगा फोर एबा बबेबा दाबसे जायगायाव जानाय जाथाय खैफोद बायदिफोरखौहाय जोंहा मा न'आवनो थानानै इन्थारनेटनि हेफाजाबै जों मबाइल फननि गेजेरजों नायनो हानायखौ जों नुनो मोनदों आरो आथिखाल मुगायावहाय औ नोंथाङाबो इन्थारनेटनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो हागोन नामा? इन्थारनेटनि मुलाम्फा आरो खहानि सोमोन्दै एसे ओरैनो
ओं औ मा होनो नोंथां जोङो मुलाम्फाखौ नायोब्ला बेनो जे जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजों दाब से जायगायावनो थानानै जों बुहुमनि गासै बाथ्राखौनो मिथिनो हायो।
औ औ
आरो इन्टारनेटआ जोंखौ गोबां हेफाजाब होयो। हेफाजाब होनोब्ला जोङो बिजाब जेरै जोङो सासे गथ'आ फरायसालियाव आबुङै नोङो
औ औ
बुजिजोबनो हायाखैबा जों बेखौ मोनसे आयदानि सायाव सार्च बारनानै बेनि सायाव जों आबुङै मिथिनो हायो मिथिनो हानाय गोहोआ फैयो आरो आरो आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो इन्थारनेटनि गेजेरजों फेसबुक वाटसाप इन्सटाग्राम बायदि सालायनायनि गेजेरजों जोङो गोबां मुलाम्फाबो मोनो आरो जोङो इन्थारटेनमेन्टफोरखौ मोननो हायो आरो ना। बेनि गेजेरजों जोङो सासे मानसिया गावनि रो गौथिखौ बिनि गेजेरजों जोङो इन्थारनेटनि गेजेरजों सारा मुलुगावनो गोसार होनो हायो। आरो जों इन्थारनेटनि गेजेरजों गोबां हारि हारिसा फोरनि थानाय जानाय गाननाय जोमनाय गासैबो बिथिंफोरखौ जों इन्टारनेटनि गेजेरजों सार्च बानायनानैनो जों न'आवनो थानानै माने बेफोरनि सोमोन्दै जों मोजाङै मिथिनो हायो आरो माने जोङो बिसोरजों थांनानै रायलायहैयाब्लाबो इसिनाव सोंहैयाब्लाबो जों इन्थारनेटाव सार्च बारनायनि गेजेरजोंनो जों बै सोरनि हारि हारिसाफोरनि थानाय जानाय रायलायनाय गाननाय जोमनाय बेफोरनि सोमोन्दै जोङो मिथिजोबनो हायो आरो माने
नंगौ नंगौ नोंथां
आरो बेजों लोगोसेनो जोङो गोबां गुबुन गुबुन हाद'राव जोंथ' थांना बेरायजोबैनो हाया ना नों
औ नंगौ नंगौ नोंथां
बिनि गेजेरजोंनो इन्थारनेटनि गेजेरजों जोङो गुबुन गुबुन हादरफोरनि बिसोरनि थानाय स्टाइल रायलायनाय गाननाय जोमनाय बायदि बिसोरो माबायदियाव थायो माबायदि थासारियाव थायो जों बैफोरखौ मि थिनो मोनो आरो माने बुंनो थाङोब्ला जोंनि ग्लबेेलाइजेसन मुगायाव इन्थारनेटनि गोहोमा गोबाङैनो दं आरो नोंथां। जोङो राङारि बिथिङाव बुगाव नोङो भिडिअ रिल्स बानायनायनि गेजेरजों जोङो सासे मानसिया न'खर साालायनायाव फिसा फिसौ माने मुलाम्फाखौ मोननो हायो आरो जेरै रिल्स बानायनायनि गेजेरजों नोङो गोबां रां आरजिनो हानायखौ जों नुनो मोनबाय
औ औ
आरो गावनि फिसा फिसौनि इदिनो जानाय लोंनाय बायदिफोरावबो जों गोबां मुलाम्फाखौ मोननो हायो आरो इन्थारनेटनि गेजेरजों।
औ औ नंगौ नंगौ
आरो बिनि गेजेरजों जोङो दाबसे जो गावनि न'आवनो थानानै जों गासैबो बुहुमनि बाथ्राफोर खौनो मिथिजोबनो मोननाय जायो आरो जोङो दानि एडमिसन लानाय बा अबेबा मोनसे सोलोंथाइ फसंथानाव जों एडमिसन लानायफोरावबो जोङो मानो जोङो मालाबा थांस्लामबो हाया जायोना नोंथां बिनि इन थारनेटनि गेजेरजों जोङो बेखौनो न'आवनो थानानै गावनि एडमिसनखौ गावनि मुंखौ थिसननो हानाय गोहोआ फैयो आरो बेहाय।
औ नंगौ नंगौ नोंथां औ औ औ।
आरो बेल' नङा नोंथांजों इन्टारनेटनि गोहोमखौ खुगाजों बुंना फोरमायजोबनो हायाबो जानो हागौ गोबां फिसा फिसा बियो जोंखौ गोबां बिथिङावनो हेफाजाब होयो जायखौ जोङो मि जोबनो हाया आरो दसे समनि गेजेराव रायज्लायनानै। फोजोबनो हाया
औ औ नंगौ नंगौ नंगौथां। औ जोंहाथ' आरो जोंहा मा सुबुं माहारियाबो जोंहा इन्टारनेटा जौगानाय लोगो लोगो जों माने गोबां सोलायनायखौ नुबोबाय नोंगौ ना नङा नोंथां? औ। गोदोनि समावहाय जोंहा मा इन्टारनेट गैयियावहाय सुबुं माहारिया मा जौगानायबो गैयामोन आरो नोंथां। नाथाय आथिखाल मुगायाव मा इन्टारनेट जों लोगोसे मा सुबुं माहारियाबो गोबां जौगासारबाय आरो। सोलोंथाइ बिथिं बिथिङानो जा जोंहा मा आबादारि बिथिङानो जा मोननैयावबो जौगाखांनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो। आबादारि बिथिङाव जोंहा माबोरै इन्टारनेटनि हेफाजाबै जौगादों होनोब्ला जों बेखौनो बुंनो हायोदि नोंथां आबाद मावनायावबो जोंहा मा माखासे मुलि एबा मिदिसिनफोरनि बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना। बैफोर मिडिसिनखौहाय मारै बाहायो बसेबां बिबांनि बाहायो बैफोरखौहाय आथिखाल मुगायाव मा सुबुं माहारिया इन्टारनेनि हेफाजाबैनो नुनो मोननायखौ मोनबाय आरो। आरो जोंहा मा आबाद फोथाराव जोंहा माबायदि रोखोमै जेनेबा मुलिफोरखौहाय माबायदियै सारो बैफोरनिबो जोंहा एगजामपोल मथे एबा बिदिन्थि मथे जोङो आथिखाल मुगायाव नुनो मोनदों आरो।
ओं।
औ। नाथाय जोंहा गोदोनि समावथ' बिदिबो बिदिबो गैयामोन इन्टारनेटबो गैयामोन ओंखायनो गोदोनि समावहाय मा थासारिया माने गोबां गाहाय थाखोनिमोन आरो। माने जौगानो हमामोन जौगायाखैमोन आरो। नाथाय आथिखाल मुगायाव जोंहा माने जौगासारनायखौ नुबोबाय आरो आबादनि बेलायावबो आरो। आरो सुबुं माहारिनि मा साननाय हनायफ्राबो जोङो मा सोलायनायखौ नुबोबाय आरो एबा माने गोबां आपग्रेड जानायखौ जों नुबोबाय आरो।
दा नोंथां जोंहा समाबो जाबाय। ओं ओं जागोन दे।